नोंथाङा आंनि खोनादों ना
औ खोनादों दे दे दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो
औ आङो दिनै नोंथांजों बागान खालामनायखौ सावरायनोसैलाय नामा
औ दे जागोन जोबोर मोजां आयदा बबे मोनसे बागाननि सोमोन्दै सावरायगोन गय बागान ना साफात बागान
औ माने जोंहा आबाद मावनायावहाय गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा बागान होनोबाथ' जोंहा माने बोसोराव मोननाय बोसोराव खोनसे बा खननै मोननाय बैफोरबायदिखौसो बागान होननानै बुङा होमबा
थारैनो नंगौ औ
ओमफ्राय जेनेबा ओरैजाय जों आबाद बुङोबा जोंहा माखासे थाबावो माने दिनै गायबाय थामजि साननि उनाव मोनबाय बेफोरबायदिखौ जों
बोथोरजों मावनाय बोथोरजों लोगोसे मावनाय जायो
औ औ नाथायबा बेफोरखौ मावनायनिफ्राय जोंहा बागानखौ मावोब्ला बांसिन मुलाम्फाखौ मोनो आरोना आं सानो औ मानो होनबा जोंहा गोबां बागान मावनो हायो बागान खालामनो हायो गय बागान थालिर बागान खागजि लेबु बागान आरो आथिखालाव गोदानै दा जोंनियावहाय सोलिफुगासिनो दं रबार रबार दं
औ औ
खक'वा बागान आरो दा फिदौदों भेन भेनिला आरो सोलिबावदों मस्ला बायदि मैया माने एकदमबारे गोदान गोदान गोदान गुबुननियाव थांनानै जों नुबोनानै माने जोंनि सुबुंफोराबो बेफोरखौहाय न'खर न'खर फैनानै गाव गावनि न'आवहाय ओनसोलावहाय माने मावबोनो हमदों आरो माने गुबुननिफ्राय नुबबोसो जों रोङो नालाय
औ औ थारैनो नंगौ
ओ औ देनाय माने आं एसे दाजाबदेरफानि
औ दे
दा नोंथांनि आयदाया जोबोद मोजां जोङो थ' बोसोराव खनसे मावो आबाद जेरै जोंनिया जाहैबाय माइ आबाद। बाखियावथ' जोंनि हाया ओरैनो गोदैसोनानै थायो जोंनि सोलि बाथ्रा बुंदों आं गुबुननिखौ मिथिया।
नोंगौ
जोङो आबाद माइ आबाद मावनायाव जोंहा जेसेबां खरसा जायो जागायनायफ्राय लानानै हानायसिम एबा बा ख्रेबसानायसिम बेखौ नाय थाङोब्ला उल्था जानाय बायदिसो नुहुरो आङो दा बेनि सोलाय नोंथांजों बुंनाय बायदि जों बागान खालामबा जों हमनानै ला जोंनाव जाय सोलिबायदि गय बागान बे गय बागानखौ जोङो बिगाबा गायनानै दोनोब्लाबो बोसोरथाम बोसोर बै जों नेनानै बे गायजेननाय समावथ' मोन जानालाय बोसोरथाम बोसोरबै जों नेनानै हमनानै लाबाय बिगासेयाव नोङो से लाख रां मोनो। अब्ला से लाख रां मोनोब्ला बिगाबा गयाव बा लाख रां बे बा लाख रांखौ नोङो माइ बोसोराव नों माइ गायोब्ला बे बिगाबा हायाव नों बा लाख रांनि माइ मोना। खिनथु नोङो गय मावोब्लाथाय बै बा लाख रांखौ नोङो जयै जयै मोननो हायो आरो दा नोंगौ थारै बिनो बागान आंनि मथेब्ला आबादनिसै साबसिन बागानाव मुलाम्फासिन दं बायदि नुहरो आरो।
नंगौ मानो होनबा जोंहा औ औ गयफोरखौहाय गायनायावहाय बारा खस्थ' गैया खोनसे गायनानै दोनबाय बेनि उनावहाय उननि बोसोरफोरावहाय माने खेबसे खेबसेल' बेनि गाहायाव हाग्रा खिलिनाय हाग्रा रज'नाय बैफोरखौ दानस्रांनानै होबाय थानांगौ। जाहाथे गयनि गाहाय फुलियावहाय लेवार बेन्दोंफ्रा मानग्लाबनानै थाया। मानलाबोबा माने बेफोरो गोरलै समाव थैनायनि अबस्था फैयो। बेनिखायनो माने जेसेबांसिम जौ जौगवागौ मानि जोङो थाब थाब जेनेबा हाग्राखौ एसे फोसाबना होनांगौ। नाथायब्ला जेब्ला गोजौ जायो अब्ला जोंहा बारा हाग्रा एवनाङा बोसोराव खनसे खनसेल' एवना होनांगौ। बोसोराव खनसे एवना होन खनसे फानदो आरो बेबायदि जोंहा गय बागाननि फिथाइखौहाय फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै जुलाइ दानहालागै माने हाननानै फाननायखौ नुनो मोनो। जायफोरा माने जुलाइ दान हालागै दोनो बेफोरा माने कुइन्टेलावहाय दाइन रोजा दाइन रोजा बाजौ गु रोजा एफा गाहाम मोनो। माने गोबां मुलाम्फा मोनो आरो नेनानै फानोब्ला।
थारैनो नांगौ दा जोङो गुबुनबो बिदिन्थि लानो हागोन जोंजाय साफात बागाननि बाथ्रा बुं दा बे साफात औ साफात बागाना मोनसे हायाव जाया दं। बे गुबुन गुबुन बाथ्रा खिनथु मावनो हायोब्ला जोङो बेवहायबो मोजां मुलाम्फा दं। बेखौथ' बोसोराव खननै खानो हायो खोमा साफाद बागानखौबो दा नोंथांमोननिखा गामियाव ओरैनो गय बागानफ्रा माबायदि एसे फोरमायनो हागोन आंनो?
गयनि गयनि बारहा गयनि आबादनि थाखायथ' जोंनि आबहावायावहाय मोजाङानो माने नांगौ बायदि फिथाइ होयो। नांगौ बायदि बिफां लाइफांङा देरो माने बेराद आरो बेजों लोगोसे जोंहा गय आबादावहाय आरो गोबां सोफा बावनो हायो। बिनो जाबाय फाथै सोनो हायो आरो बिनि सिङाव लेबु फागजि बे आरो बेजों खाजिखौ बायोब्ला खवा बेखौबो सोनो हायो। माने भेनिला बेफोरखौबो सोनो हायो आरोना माने मोनसेजोंनो नै मोनथाम होनो हायो। बैखौ मोनसेखौ बोसोरसेयाव अबेबा मास दानाव मोनबाय अबेबा मोनसेगौ आरो गुबुन मोन से दानाव मोनबाय बेबायदि माने सोलाय-सोल' आरो।
औ थारैनो नंगौ दा औ। बे नों बुंनाया नोंथां बुंनाया जे लेबु बागान होनना बेबो जोबोद मोजां से आबाद जायखौ जोङो गयनि गय बागाननि गेजेराव मावनो हायो।
औ
फारसेथिं जोङो गय गायोब्ला फाथैखौबो जों बेजों लोगोसे लाफानो हायो जेरावहाय नोङो जोङो फांसे गयाव जुदि मोनसे एबा फांसे फाथै गायफाना दोनोबा बेनिफ्रायबो जों रां खा रां खामायबाय थानो हायो थारैनो जोबोद मोजां
नोंगौ माने। मो आरो दंबावो जोंनि आबहावा ओनसोलावहाय माने थालिर बागानबो खालामनो हायो।
खोनादोंना नोंथाङा?
दायो जों औ आं खोनादों। फ्राय जोङो दा आंनि एसे फोरमायलाय ओरैनो मा मानि बागान दङ'। ओ बांसिनहाय
औ बांसिनहाय माने जों आसाम सोनाब ओनसोलाव बांसिन जायो। आरो ओरैजाय जोंहा सानजा ओनसोलावहाय साहा साहा बागान जायो। माने ओनसोल बे ओनसोल साहा आबादनि थाखाय एसे माने खायसेलिया हाखौ नांगौ जाय जायगायाव दैब' थाबाय थाया।
बेफोर बायदिखौ जों सानानै लानांगौ जायो।
आ गयनि थाखायबो बेफोर बायदि हायानो मोजां जायो जेरावहाय एसे बोरि जायगा गय आबादनि थाखायबो बेफोर बायदि हायानो मोजां जायो। बे हायाव एसे बोरि जायगा ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव बां बांसिन सोलिनायाबो बेनो गय आरो साफातआ खम दङ'। बेनिफ्राय नारें बागान दङ' आरो थालिर बागानफोरबो थायो। जायनि मुलाम्फाखौबो जों नुबायनो थायो। खस्थ'खौ जोङो थाम बोसोरसो खालामबाय गायजेननाय समाव बाखि समखौ जोङो
औ नंगौ
निफाय बे फाथैखौबोथ' जोङो मिथिखायोयानो फाथैयाबो जों जि खामानि मावो हाबा खेरायानो जा एबा आलासि साननायानो जा जोंनियाथ' गय आरो फाथै जाया नालाय बेफोरनि फालांगियाबो सोलिबाय थायो आरो जाय जों बागान खालामना दोननो हायोब्ला
औ सिक्सटि
नोंथां जोनिया एसे ओ माथो फैबाय दं
औ नोंथां बिदिब्ला आं एसे उसुबिदा जाबाय दोनथ'नो गोनां जासिगोन नोङो औ दे